हेल' औ नोंथां औ खोनादों नों थां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
अ आंथ' दा ओरैनो दङ नोंथां
औ नोंथांजों एसे बर' हारिनि बा जोंनि दोरोङारि जौ संनाय आदबनि बागैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां सावरायजागोन दे
औ नोंथाङा मिथिगौ ना जौ बिदैखौ माबोरै खालामनाय जायो बिनि बागै
अ नोंथां जौ बिदैखौथ' माने ओ खालामोनब्लाथाय ओ जोंना जौ बिदै बानायनो गोनांब्लाथाय जोंना मा नांगोन माइरं नांगोन माइरंनिफ्राय ओमफ्राय जोङो माइरङाव ओ माइरंखौथ' जों संनानै लाखांनानै ओरैनो दोनब्लाथ' जायाना जौ बिदैया बेयावथ' ओ एमाव जोंना जिहेथु एमाव दङ बे एमाव खौहाय जोंना फोननांगौ जायोना माइरंआवहाय बिदिनो ओमफ्राय ओ एमावखौ फोनना दोननायनि उनावसो बिदिनो सानसे बा साननैनि उनावसो जोङो जौ बिदखौ दिहुननो हायो आरो बिदिनो ओमफ्राय एमाव बानायनो थाखायथ' जोंना ओ मा होनो ओ एमाव बानायनो थाखाय ओ माइरंनि गोनांथि जायो बिदिनो ओमफ्राय ओ जोंना ओ मोखोना बिलाइ बेफोर माने खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ होनानैहाय बानायनाय जायो आरो एमावखौ।
औ
नोंथाङा ओ जौ जौखौ माबोरै सङो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला
औ जौ संनो थाखाय जों गिबियाव जों माइरं लाग्रोनांगोन आरो ना माइरंखौ गिबियाव लाग्रोबाय माने नों बेसे बुरजा मानिे माइरंखौ सेरनै सेरथाम बेसेबां लायो नोङो बेनि उनावहाय जोङो गिबियाव जों खान्था बा थौआव जोङो माबाखौ फुदुंना लाग्रोसिगोन दैखौ दैखौ फुदुंनानै गोदौबाय थानाय समाव जों माइरंखौ सुना लाखानाय माइरंखौ बेहाय हरसिगोन थौआव ओमफफ्राय बेखौ बांद्राय मोनोद्रायथारनााङा आरोना एसे हाफ टाइप माने ओंखामफोरबायायदि आरो ओमफ्राय गेजेर गेजेर बे बेखौ जो खादौ जायखौ औवा जों बानाय बा बिफांजों बानायनाय जायो बेजों एरनानै होबाय थानांगौ
औ नोंथां
बिनि उनाव बेखौ जेब्ला बिनि जि जौ संनाय बेयो जाबाय अब्लाथाय बेखौ गुसु जानो थाखाय दान्दिसे सम दोनथ'नांगोन आरो दोनथ'खांनायनि उन उनाव गुसु जाबाय जेब्ला बेनि उनावहाय जोङो प्लास्टिकफोर बसिगोन हायावहाय बा फाखाफोराव बेनि उनावहाय जों बे प्लासटिकनि सायाव बे जौखौ एरनना लासिगोन आरो माने दिहुननानै जे‌ जे‌ माइरंजों जौ बानायनाय बे ओंखाम ओंखाम बायदि संनायखौ औ बेनि उनाव जों बेखौ फिथर फिथर थायोना बे फि थरफोरखौ जों फुरा माबा खालामगोन आरो गावस्रा होजोबबोगोन
औनोथां
जों एमाव लासिगोन एमावखौ जि नांगौ बिबांनि मिलायना लासिगोन बेसेबां बुरजा माइरङाव बेसेबां एमाव होयो बेनि थाखाय जोंहा एसे माबा थाखायो आइडिया औ बेफोरखौ जोङो मिलायना लाबाय लाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ साननै सानथामसोनि थाखाय माबायाव दोनसिगोन जोङो बे प्लास्टिकआवनो मोनसे गुबुन सा सायाव मोनसे गुबुन प्लास्टिक खोबनानै दोनथ'सिगोन।
औ नोंथां
एसे बिदैफोर ओंखारोब्ला बेखौ जों गुबुन माबायाव सोसनना दोनसिगोन आरो जेरै बाल्थिं बा खानथाफोराव सोसनना दोनसिगोन।
बेनि उनाव जि सानसो नांगोन नामा जि जिबा सानसोनि उनाव जों बेहाय जौ बिदैखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जोङो जौ बि जेब्ला जौवा बिदि जाबाय अब्ला बेखौ दिहुननानै जों बेखौ लोंनो हानाय जासिगोन आरो
औ नोंथां
औ नोंथाङा एमाव बानायनायनि सोमोनदै मिथिगौ नामा?
अ अ नोंथां एमावखौथ' बोरै बानायनाय जायो होनब्लाथ' जोंनि ओनसोलखिहाय गिबियावनो जों माइरंखौ सोमग्रोनानै दोननाय जायो बेनि उनाव माइरंखौ थिखांनानै ओ सुखांनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो मोखोना बिलाइ बा खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायोना बिनि बेफोरखौ जोङो खानानै लानानै हाय उम सुनानैहाय जोङो मा होनो दिंखियाव जोङो ओ देग्रोना लायो बै मोखना बिलाइखौ आरो खानथाल बिलाइखौ बिदिखौ देग्रोना लानानैहाय जोङो ओ उनाव बे गेब्लेबाथाय गुन्दै जाब्लाथाय जोङो मा खालामो माइरंखौ माइरंखौ दे देयो बेजों देफानानै जोङो सानज्रिजों सालिनानैहाय जों मा खालामो बेखौ ओ सालिनानै लाबोनानैहाय बे एमावखौ ओ माइरङा गुन्दै जाब्लाथाय जोङो सायनानै बे गुन्दैखौ लाना फैनानैहाय जोङो दैजों गलायनानै ओ लारु बानायनानै जोङो ओ बे एमावखौ बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय खायसे खायसे ओनसोलखि माने खायसे खायसे सुबुंफोरा ओ गुबुन रोखोमैबो बानायो मानो होनब्ला बे ओ एमावआवहाय जोङो ओ खानथाल बिलाइ बिदि बिदिनो मोखोना बिलाइ होनाय होनायजों लोगोसे बानलुबो होफानाय खोनानो मोनदों आरो बानलु गोरानखौ बिदिनो देफाना होब्ला जार बांसिन जायो बिदिनो गोरासिन जायो होननानै खोनानो मोन दों आरो बिदि बानायनायखौ औ नोंथां
बानलु होनायखौ आं नुनो मोनाखै
अ नोंथां जोंनि साइदखि माने जोंनि ओनसोलखि हाय बेफोरबायदि खोनानो मोनदों आरो बेफोरबायदि होयो होननाय माने नुनोबो मोनदों।
उम ओमफायदि बे एमाव जि जोङो माबा नोंथाङा बुंदोंमोन बे गथा खालामखांबाय ना लारु खालामोदि गथा गथा औ बेहायदि जोङो मोनसे एमाव खर' होदेरब्लासो एमावा जाफिनो होनना मिथिनाय मोननाय जादों आङो
औ नोंथां बे औ बे एमाव खर'खौ माने होफिनब्लासो ओ बे एमाव एमाव खर'आ जेरै मोजाङै जेनेबा मोजाङै जायो बेबायदि माने गोदै बिदि एामाव एमावखौ फोनब्लाथाय गोदै जायोना बिदि बे एमावा गो दै जानाय
हेल'
जाब्लाथायसो ओमफ्राय ओ बेखौ हेलौ माबानाय जायो आरो ओमफ्राय बे खर'खौ होब्लासो माने मोजां जाफिनो होननानै ओ होनो आरो
आतसा ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों थ' दा जों जौ बिदैनि बागै रायज्लायबाय आरो मोनसे दंबावदि जों जौ गिसिबो होनना खोनायो जौ गिसिखौ माखौ बुङो आरो एसे जौ गोरान दंना? जौ गोरानखौ माखौ बुंङो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जौ गिसियाथ' मा होनो जोंना बिदि ओ जोंङो जौ बिदैखौ लोंखांनायनि उनावहाय बे जेहेथु माबा दै होनानै दोनोथ' जोंङो बिदिनो ओमफ्राय ओ जौ गिसिखौहाय जोंङो दै होनानै सोमना दोनखांनायनि उनाव साननै बा सानथामनि उनाव जोंङो बे जौ गिसिखौहाय ओ बायनाय जायो आरो
हो
जौ बिदैखौ जेरै संङो बिदिनो संनानैहाय जोंङो ओ एमावखौ फोननानैहाय दोनखांनायनि उनावहाय जोंङो बे जौ गिसिखौबो बिदिनो साव सावनानैहाय जोंङो दिहुननाय जायो आरो
आदसा ओमफ्राय जौ गोरानाबोथ' बिदिनो जागोनदां ना
औ जौ गोरानाबो ओ बिदिनो जायो ओ एखेयैनो जौ संनायनि ओ जौ संनायनि राहाया बेलेग राहायै राहा गैया माने
औ आंङो नुनो मोनदोंदि जौ गोरानखौ माने मोनथाम थाखोनि माने हास बरथनफोर बाहायनानै संनाय जायो आरो ना माने गिबियावदि जे नों बुंदोंमोन जौगिसि बे जौ गिसि सि सोमनाय दो जौ सोमखांनायनि उनाव जुदि बेखौ गाहायथारनि थाखोआव होनानै अर लगायना होयो ओमफ्राय गेजेराव मोनसे गब्लं गोनां माबा लायो मोनसे हास बरथन दोनो आरो मोनसे आजावग्रा थायो आरो बेहाय ओमफ्राय बिनि आरो सा हाथार बाहागोआव मोनसे दोबा माबायाव खान्थाफोर बायदियाव दै लानानै बे दैखौ गुदुं खालामो बेजों लोगोसे दैया माने खफ' जानानै उखुन्दै जाना गलांङो आरो जायखौ जोंङो जौ गोरान बुङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे गबोनायखौ खफ फुजाना गबोनाय माबाखौ बिदैखौ बथल बा माबायाव दुंग्रियाव आजावना दोनो बेनिफ्राय बेखौ जोंङो जौ गोरान हिसा हिसाबै मोननो हायो आरो
औ नोंथां नंगौ।
गिबि जाय जौ माबा गबोनाय बे बिदै गबोनाय आरो ना गोरान जौ गोराननि बिदै गबोनाय बियो गिबि गबोनाया बांसिन कारासिन जायो होनना मिथिनाय मोनदों आङो।
औ नोंथां ओ औ नोंथां बे ओ गिबिसिन माने ओ जौ गबोनाया ओ कारास सिन जायो बे गिबिसिन जौ गबोनायखौ जोङो बथलाव सोना दोननानैहाय ओ मा होनो बै उननि ओ नि दुहुननाय ओ माने जौआवहाय जोङो ओ मिलायनानै लोंनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा मिथिगौ नामा जौखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों ओमफ्राय मानि थाखाय बाहायग्रोदोंमोन जौखौ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां आंथ' बारा मोजाङै मिथि थिया बेनि बागै माने गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों जौखौ लोंनायखौ माने जोंना ओ जौ जौ गिसि बिदिनो जौ बिदै जौ गोरानफोरा मानो बैसागु फोरबोफोराव जेनेबा बिदिनो फोरबोफोराव ओ होनाय जायो एबा लोंनाय जायो होननानै आङो मोनथिदों आरो मानि थाखाय माने ओ बाहायदों आं बेखौ बारा मोजां मिथिया। नोंथाङानो हायोब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं मोनथिनायावथ' एसे मिथिगौ आङो गिबियाव जौ बिदैखौ जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा खामानि दामानि बायदिसिना मावनानै मेंग्लिनाय देहाखौ सुग्लायहोनो थाखाय जौ बिदैखौ लोंनाय जायोमोन जाहैबाय। माने एसेबां बिबांनिबो लोङा। एसे नांगौ बि बांनि लोंनानै माने गावनि जे मेंनाय देहाखौ खारहोनो थाखाय जौ बिदैखौ लोङोमोननो। ओमफाय बेनि उनाव बिदिनो जोंहा फैयै फैयै बे जौआ जोंनि हारिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो जाबाय आ रो जेराव हाबा हुखा खामानि मावनाय नाय बायदिसिनायाव जोङो जौ हैनाय जायो बिदिनो नोंथाङा बुंदोंमोन बैसागो समाव होननाय बे बैसागो समावबो जोंहा जौ संनानै लोंनाय जायो बा लोंहोनाय जायो सुबुंफोरखौ बिबायदिनो आरो जौवा द्राय लोङोबा गाज्रि। देहानि थाखाय।
नंगौ नोंथां।
दे अब्ला नोंथांजों जौनि बागै बा जोंनि दोरोङारि जौ संनाय आदबनि बागै रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
खौबो सोलोंना लानो हाबाय।
औ नोंथां।
अ आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों बेफो फोरबायदि रायलायनो खाबु मोनबावगोन होननानै।
औ नोंथां
दे अब्ला लाखिथ'नोसै
औ नोंथां दे